नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ आं फ्रियैनो दंथ'यो।
औ ओ नोंथां जोंबा मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांखौ सावरायनो नो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे टपिकआ मामोनथाय
औ जोंना टपिकआ होनोब्ला जोङो माने ओ बिफां लाइफांनि ओ बागै माने बिफां लाइफांनि सायाव जोङो बिफां लाइफांजों माबायदि यदि सोनारनानै दङ आरो जोङो बिफां लाइफांजों मा बायदि बानायनानै माबायदियै ओ जोङो ओ मा मा फिथाइफोरखौ जानानै जोङो बिफां रोखोमनि सोमोन्दै माने ओ मा मा खालामो ओ जोङो मानि सायाव ओ बिफां लाइफांजों जोङो माबायदि साननानै दङ ओ बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होदों नोंथाङा
औ जागोन
औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांनिखौ मोजाङै क्लियार खोनायाखै ओ
प्रब्लेम जादों खोमा
खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ माने जोङो स्टार्टिंआवनो जेनेबा मानसि हिसाबै जोङो बिफां लाइफांजोंनो सोनारनानै थायो होननानै बुंजायो बिफां लाइफांनि सायाव जों सोनारनानै थायो जेनेबा जोंना जेनेबा जानाय जेनेबा जों सिगां जेब्ला जोङो न'फोर न'फोराव थायामोन अब्लाबो जोङो जेनेबा फिथाइ सामथाइ जानानै थायोमोन जेब्ला जोङो माने न' लुनानै गामि बानायनानै थायामोन बै समनिफ्रायनो जोङो बिफां लाइफां फिथाइ सामथायाइजोंसो सोनारानानै थायोमोन। जेनेबा मिथिंगानि सायाव सोनानै थायोमोन बेखौ जों बयबो मिथिखागौ नालाय। जेनेबा जों बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ मोनो बेफोरखौ जानानै जोङो बै समाव उदै बुं बुंहोबोदोंमोन जेनेबा जोङो आरो दा दानि जुगाव जोङो न' बां लुयो न'बाङाव जों थासै जेनेबा न'फोराव जों थासै बे न' न' न' बांखौ जों लुनायावबो जेनेबा बिफां लाइफांखौ इउस खालामो दंफां जेन'बा दंफांनि खुन्थिया बाहायो ओ थिं दोनो थाखायबो जों दंफांफोरखौ बाहायनाय जायो आरो दर्जा खोरखि बानायनि थाखायबो। जों दंफांफोरखौबो बाहायो आरो जों जेराव उन्दुयो बि बिसना फोर जेनेबा ओ जाय बिसनाफोराव जों उन्दुयो बेखौबो जों दंफांनिफ्रायनो मोननो हायो।
औ औ
जों जायायाव जिरायो जेनेबा टेबोल सियारफोर जेनेबा बेन्सफोर बेफोरखौबो जों दंफांफोरनिफ्रायनो बा बा नायो जों बेखौथ' मिथिखागौ आरो जेनेबा
ओ जोङो माखासे दंफां लाइफांफोरनिफ्राय जेनेबा जाय फिथाइ होग्रा बिफां बेफोरनिफ्राय जों फिथाइ सामथायाइ मोनो जेनेबा दा गरम बोथोर हिसाबै जोंहा ओ थाइजौ खान्थाल थाइजौ थाल बिफांफोरनिफ्राय जों फिस्थ मोन मोनहायो मोननायो आरो बिदिनो गोबां माने अबेबा अबेबा बेमारफोराव जोङो दंफां लाइफांनि बिलाइफोरनिफ्रायबो जोङो मुलि बानाय होननानै मिथियो माखासे दंफांफोरनिफ्राय आरो दंफांनि बिगुरफोरनिफ्रायबो जोङो मुलि बाहायो माने बानायनायाव आरो जेनेबा बार अक्सिजेनफोर लानो थाखायबो जों दंफां लाइफां दंफां लाइफां नांगौ जायो आरो अ साया सायख्लुम गरम बोथोर जेनेबा गरम बोथोराव जों सानदुं थिं थङाव थाबायो बा दंफां लाइफांनि सायाव जिरायनो लुबैयोना दंफांनि सायायाव जेरबा गोजोननाय मोनो आरो बेजोंनो लोग
अ जोंहा बिफां लाइफांजों अ औ नोंथां जोंहा बि बिफां लाइफांजों गोबां बिदिनो मुा बेसादफोर बानायनो हायो आरो ना अ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने अ जोंहा बिफां लाइफांजोंनो सोनारानानै दंबोयो आरोना अ जोंबो नुबोदों गोदो गोदायनिफ्राय जोङोथ' दानि बायदि माने इटानि न' सिमिटनि न' अ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ना अ गोदोनि दिनावहाय गोदोनि दिनाव जोङो माने अ दंफां अ दंफांखौनो जोङो खुन्थिया बानायनाय आरो अ औवा औवाखौनो औवायावथ' लोगोसे बिफां बेजोंनो जोङो इन्जुर बानायनाय औवाजोंनो इन्जुर बानायनाय औवाजोंनो अ गोजौ थिं खानाय थिं दोनाय मा दोनाय बेफोरखौ माने आरो जोङो नुनो मोनदोंमोन गोदोनि समाव माने बिदि थिं सिं जेबो गैयामोन आरोा जेरै जोङो थुरिनि न' अ नारानि न' आरो थोखौ बिलाइनि न' बेफोरबायदि दिखौ जोङो नुनो मोनोन आरोना गोदोनि समावहाय आरो जोङो गोदोनि सम अ गोदोनि फ्रायनो माने बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां सोनारनानै दंङ आरो ना अ जेरै होननानै बुंब्ला जोङो न' बांनिफ्राय लाना नै जोङो जेरै हां लानाय जोङो माने बुहुमाव थानाय गासिबो जेरै जिब जुनार दाउमा दाउसा बेफोर माने गाससिबो बिफां लाइफांनिफ्रायनो हां लायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माने दासिमाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोदों अ जेरै होननानै बुङोब्ला अ बिफां लाइफाङाबो जोबस्रांबोनो हमदों लासै लासैनो अ जेरै जोंनि सुबुं अनजिमाया आ बांनायनि जाहोनाव माने बेफोर जाबोदों आरोना सुबुं अनजिमाया बांबाय माने अ बिदिनो अ न' बांनि गोनांथि जाबाय न' बां लुनो थाखाय माने जोंहा ओम बिफां लाइफां दानफायनानै लांदां खालामनांगौ जाबाय बेनिफ्राय जोंहा माने गिदिर गिदिर बिदिनो फरायसालि कलेज अ बिदिनो गेलेग्रा फोथार आरो आ बिदिनो स्टेडियाम आरो एयारफिल्ड बायदि बायदि बानायनायनि जाहोनाव माने जोंहा गोबां आ बिफां लाइफां दानफैनांगौ जानानै फैदों आरोना बेनिफ्राय जोंहा बिदिनो गोलाव गोलाव लामा जेरावहाय जोङो ट्रेन लामाफोरखौ नुयो जे हाग्रा बारि गेजेरजों थांनायफोरखौ जोङो कर बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो बेफोरखौ बानायनांगौ जायो आरो बिदिनो गारिनि लामाफोर बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफां दाननायनि गेजेरजोंहाय जोङो बानायनांगौ जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माने बिफां लाइफांजों अ गोबां अ जोङो बिफां लाइफांफोरखौ मोननो हायो जेराव दङ फिथाइ जाग्रा आरो फिथाइ जायि जोङो माने फिथाइ जाग्राफोर बिफांफोरखौ जोङो बुंनो हायो आ खानथाल थाइजौ आमलााय बिदिनो गय आरो गोबां लेसु बिदिनो आ बिफां आफेल आंगुरनि बिफां बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो ना आ बिदिनो फिथाइ जायैफोराव दङ अ जोङो बुंनो हायो बिदिनो सोमलि आरो खराइ आरो आ मुगा सुम बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां आ बिब बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खामानिफोरबो मावबोनो हादों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि दानि अ गिदिर गिदिर न' बां फोर्रा माने गोबां बिफां लाइफांनि थबथा बायदि बायदिनि गेजेरजोंनो सोनारनानै दं आरोना ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बे गंसे न' लुफुंनो थाखाय माने जोंहा दंफांखौ नांथारगौ जायो आरोना। दंफांनि बानायनाय जेरै साथारिं साथारिंनिफ्राय लानानै दंफांनि ओ जिथु ओ सुंथानाय मानाय बेफोराव जोङो ओ दंफांखौनो बाहायजोबो आरोना दंफां गैयाबानो माने गंसे न'आ जाफुंनो हा हाया आरोना ओ जेराव जोङो दानि नु दानि ओ बेलाफ्राव जोङो नुनो मोनो जे थिं गैयि न'फ्रावबो जेरावहाय जोङो साद होनाय बेफोराव जोङो गोबां ओ दंफां लाइफांनि थफथा जोङो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो लोगो से सुंथानो थाखाय औवा बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो दानि नु ओ दानि ओ बेलायाव नुनो मोनबावदों जे न' बांनि थिं दोननो थाखाय जों बाथाम बाहायनाय ओ बायदि-बायदि बाहायनाय ओ खेमसि बानायनाय बायदिफ्राव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ बायदि- बायदि रोखोमनि दं फांनि ओ बानायनायावनो जोङो जिरायनानै दङ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दंफांनि बानायनाय सियार टेबोल बेरेंसि आरो ओ जोंनि उन्दु नाय बिसना आरो बेफोरावबो जोङो गोबां ओ बिफां- लाइफांखौनो मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो न' बांफ्राव होनाय जेरावहाय जोङो खोरखि खिरखिनि सकाद आरो ओ दरजानि-दरजानि होग्रा आरो गोजौ होनाय भन्देलेसन बायदि-बायदि ओ फोरबो जोंङो ओ दंफांनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरोना ओ बेनि अनगायै बो जोङो गोबां बेसेन-गोजा बेसेन-गोसा बिफां लाइफांफोरबो जोङो मोननो हायो जेराव जोङो थाल ओ सन्दन ओ सन्द साल सन्दन लाल सन्दन आरो गोबां रोखोमनि बे सिगुन बिफां आरो गोबां रोखोमनि मोदोमफ्रु बिफां ओ फोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना नाथाय दा दायो जोङो बेफोरखौ जोङो मोननो हालिया गोदोनि समाव माने बेफोरो गोबां दङमोन आरो ना जेरावहाय जोंहा सुबुं अनजिमा बां नायनि जाहोनाव माने ओ बिफां-लाइफां न' बां लुनो थाखाय माने बिफां-लाइफांफोरखौ दानस्रांनांगौ जाबाय बेफोराव माने गोबां ओ बिफां-लाइफांफ्रानो जो जोबस्रांबोनो हमबाय आरोना जायनि जाहोनाव जोङो माने दायो माने ओ खाथियाव थायो ल्बाबो नुयोब्लाबो जों सिनायला बेफोरखौ जोङो बिदि जानो हमलांबाय आरो ना बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोदोनि फाय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेराव जोङो ओ गोदोनि समाव जोंहा गोबां बिफां-लाइफां दङमोन जेराव गिदिर गिदिर अरनबारि दङमोन हाग्रा-बंग्रा दङमोन बेफोरावहाय जोंहा गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांफोर जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय जोङो दानि बेलायावहाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनलिया उम मा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिखौ जोङो ओ एवस्रांनांगौ जाबाय दानस्रांनांगौ जाबाय आरो ब्लां-ब्लां खालामनांगौ जाबाय आरोना बेफोरनि थाखाय माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों जिहेथु जोंनि ओ दानि बेलायाव नुनो मोनदों जे जोङो बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय माने जिबायदि दुंहावनाय थासारि बेयो माने बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो नदों आरोना लोगोसेनो ओ गोदोनि समावहाय जोंङो बिफां-लाइफां दानफायनायखौ जोङो खम नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समावहाय जोङो बांसिन नुनो मोनो लोगोसे बिदिनो बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा-बिफां लाइफां गायनायनि माने सान सान एबा दिनबो बानायनानै लादों आरोना जायखौ जोङो ओ फाइभ जुन होननानै बुंनाय जायो बेवहाय गासिबो बर'फ्रानो माने ओ बिफां-लाइफां गायनायखौ जोङो नुनो मोनो फांसे फांनै बा फांब्रै फांबासिम गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना ओ लोगोसे जोङो सोलायनाय नुनो मोनदों बिदिनो ओ जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफां गाय दिनखौ जोङो गोदोनि समावहाय बानायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो दानि समावहाय जोङो बेफोरबायदि दिनखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों ओ बिफां लाइफांनि बेलायावहाय। अ जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों
औ गोजोनथों औ खोनादों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनो मोननानै।
औ।